खोनादोंना नोंथां।
खोनादों। हेल' नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों इसे प्रब्लेम जादों औ नोंथां होमबा दिनैनि टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां मोनसे टपिक लानानै
ओ जायो नोंथां माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो ओ आइदिया नोंथां बिदिनो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि मैगं थाइगं बेफोरनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नामा बिदिब्ला
जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा साव नोथाङा नैसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथां बरनि जानाय लोंनाय इसे मैगं थाइगंनि सोमोन्दै
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो इसे फोरमायग्रो दिनि जेनबा बर हारिनि जानाय लोंनाय बा ओंखाम ओंख्रि लोगोसे मैगं थाइगंनि सायावहाय
जागोन नोंथां
ओ ओ जेरै नोंथाङा मिथिखानाय बायदि ओ बर‌ हारि होनना बुङोब्ला माने मोनसे गामि ओनसोलाव थाग्रा गोदोनिफ्रायनो बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा मोनसे हारि। जायफोर माने गामि ओनसोलाव थानायखाय बिसोरो मैगं थाइगंखौ बांसिन जानो मोजां मोनोव थिग बेबायदिनो बर'फोरा गावसोरनि ओंख्रि हिसाबै जानो थाखाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ गावसोरनि नआवनो थानाय बारिफोराव गायनानै लानायखौ जों नुयो। ओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बोथ बोथोर नायै बोथोर गायनानै लायो आरो
औ
गोजां बोथोरनि मैगं होननानै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा गुबैयै लाफा मैगं लाइ मैगं बेबायदिनो बेसर बिबारफोर बा बेसरनि मैगं आरोबाव गोबां दं मुला बेबायदिनो थमेथ' फान्थाव एम्बु आरो फान्थावफोरखौबो गायो आथिखालाव आरोबाव मटर आरोबाव बिनफोरखौहाय जोङो गोजां बोथोराव जानो होननानै बयबो न न गायनानै लानायखौ नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो आलुखौथ मिथिखायो आलुआ बयनिबो न'खराव गायजानाय मोनसे मैगं बरफोरनि मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो नखर नखरावनो फ्राय आलु मैगंखौ जोङो गायनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
गौ गोबां मैगं दंबावो बेबायदिनो गोजां बोथोराव जानाय बा गोजां बोथोर बोथोराव गायजानाय आरो बेफोरखौ बरफ्रा जानानै मोजां मोनो ओंख्रि हिसाबै।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो दैज्लां बोथोरावबो जों बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों मोनो मानोना बोथोर नायो बोथोर थोर बडफ्रा ओ बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानानै माखासे ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो। जेरै जोङो दैज्लाङाव गुबैयै गोबां मैगंफोर नुनो मोनो जेरै जिंखाफोर, फोरला बिदिनो नैबे माबाया जोङो मा होनो बे खौहाय बे लेडिस फिंगारखौ मा होनोमोनलाय जोंनि हारिनि रावआव बिन्दि औ मैथा सिख्लाबो होनोना ओमफाय औ मैथा सिख्ला आरो भिन्दि हारसानिबो होनोना मायो औ बेबायदिनो गोबां मैगं दं औ आरो थाइबेंफोरबो थाहैबाय आरो बिदिनो औ गरसिफोराबो जायो आरो गोबां जायगायाव आरोबाव बेबायदिनो दं मैथाफोरखौबो गायो गोबांनो बानलुफोरखौबो जोङो न'आवनो गायना लायो।
औ आरो मखजाथाव ओंख्रि होननानै बुंङोबा सबाय नंङा होमबा नोंथां?
दा बर'नि गुबै जानायफ्राव बेनो जाहैबाय आरो सबाय अनलाफोर औ जानाय हिसाबै।
औ जानाय हिसाबै उम उम।
मुंदांखा फेमासथार होनबाथ' बर'नि ओंख्रिया जोंना अनला होनबाथाय एखेबारे बुंनां खाथारला आरो बर हारिनि ओंख्रि होनना मोनथिखाथारबाय। आरो बेबायदियैनो सबाय सबायजों दाउजों होनबाबो बिराद नामजादा थारसै। बिराद औ साम' सबाय साम'
उम औ
एखेबारे बाव सोंनांला आरो हारि होनबाथाय ओ बे ओंख्रिनि नाम खोनानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बर' हारिया बिखौ जायो होननानै मोनथिखाथारसै आरो। उम आरोबाव मोनसे नै बावैसो जोंना जि आइ टेग मोननाय ओंख्रि बिराद मुंदांखा। जों बाथोनबो होनथावा बेखौ ओंख्रिबो होनथावा बे जाहैबाय नाफाम नाफ फामा बुंनो थाङोब्ला ओंख्रिबो जाजायो औ आरो बखौ एवनानैबो जाजायो। आरो बिदिबाव बियो मा बाथोनबो जायो आरो जों बेखौ दा ओंख्रिया ओंख्रि होनना बुंब्लाबो बे बुंजाथावो। ना बाथोन हनबाबो बियो बुंजाथावो बे नाफामा बिराद मुंदांखा आरो। दा बेबायदिनो गोबां मैगंफोर दङ आरो जोंनि हारियावहाय बुं थांब्ला आरोबाव जोङो बुं थांब्ला नैबे गोखा गोखैै मैगंफोर हाग्रायाव मोननाय बेफोरख फ्राय गामनि मानसिफोरा जानायखौ जों नुयो जेरै बेमार आजारफोर जायोब ब्लाबो बेफोरजोंहाय गायो होननानै गोदोनिफ्राय फोथायनानै दोरोङारि माखासे मैगंफोरखौ जों जाबोदों। बुंनो थाङोब्ला मुलि हारिनि माखासे लाइफांफोरा जायखौ जों जायो बा बर' हारिया जायो बुंनो थाङोब्ला नैबे मानिमुनि आरो बमफ्राय औ। खिफिबेन्दोंफोर आरो बाव बे रोनसोन्द्रि ना मा होनो औ आरोबाव बे खानसिंसा
औ खानसिंसा
औ ओमफ्राय बे मिजिरग्रा मैगंआ मा नामोनलाय?
अ
मा नाम होनोमोनथाय बेखौहाय मैसुं ना मा होनोथाय?
मै औ उसुमै
उसुमै उसुमै औ उसुमै उसु उसुमायफ्राबोथ' मैगं थु बिसोर मा मुलि हारिनि मैगं जाहैबाय आरो। दाना गोदोनिफ्रायनो औ जोंनि आबै आबौमोना बेखौ लोमजानाय साज जानाय बा देहाखौ मोजाङै लाखिनो औ बेफोरनि थाखाय बेफोर मैगंफो खौ ओंख्रि हिसाबै जाबोनायखौ जों नुद दों मोन आरोना नोंथां औ दा नोंथाङाबो माखासे एसे बर' हार रिनि ओंखाम ओंख्रि बा मैगं बा आबादफोरनि सायावहाय फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओं हागोन नोंथां हानाया। ओ थिग बिदिनो नोंथां होननाय बायदि नोंथाङा माखासे बर'नि मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर खौ नोंथाङा फोरमायखाबाय दा आं बिदिनो सानदोंखि दा जेनेबा नों दाथ' नारजि नार्जि खौ बावलांबाय खोमा नार्जि होनना बुङोबा नारजियाबो जोंनि बर'नि मोनसे ओ उम थ्रेडिसनेल फुड मुंदांखा
औ
होननानै मोना मोनथियो जेरखम नारजि खौ बोरै बानायो होननानै बुङोबा नोंथां। जेनेबा नारजि जेन फा फाथ होनना बुङो बर'आव। फाथो फाथोखौ जेनेबा फासआव फोग्रोनाय जायो। न'हमबा न
नंगौ नोंथां नंगौ।
फाथोखौ फोनायनि उनावहाय जेब्ला बे नि बिलाइ बिलाइफोरखौ खानानै फोराननाय जायो फोरान नाय गोरान जायो अब्लासो जों बेखौहाय नार नारजि बुंनाय जायो आरो बे नारजिखौ जोङो दैयावहाय संनायनि सिगां जोङो दै होनानै जोङो जेनेबा गुरै खालामग्रोयो जेनेबा ओमफफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आदा घन्टा एक घन्टा सोमग्रोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ संनाय जायो आरो दोफोर गिदिराव गोदोथ' जेनेबा नोंथाङाथ' जेनेबा दिनै गोदोनि दिनावथ' कुकारफोर गैयामोन नङा होमबा नोंथां? दिनैनि दिनावसो कुकार फैबाय नाथाय बै समावहाय दोफोरावनो अराव एखेबारे ओम फुरा ग्लाब ग्लाब दै फुदुंनानै रुबाय थानाय गोदौहोनानै रुबाय थ थानाय जायोमोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे नारजिफोरखौ अमाफोरजों बा दाउ दाउफोरजों जायो आरो बांसिन जोङो अमा फोरजों जायोमोन नङा मोनथां?
औ अमा मेजेमजों बिराद गो
अमा मेजेमजों औ दिनैनि दिनावथ' नदथाय कुवार फैबाय कुकारफोराव थाब संनानै थाब फोमोननो हायो आरो
नंगौ नंगौ।
गोदोनि गोदोनि जानायफोर प्रसेसा सेम नाथाय माखासे आइजेंफोरा सोलायबोनाय बायदिनो संनाय खावनायफ्राबो एसे सोलायबोबाय सोलायलांबाय बेबायदि आरो
गोदोनि दिनावथ' बनजोंबो संजायोमोन जोंना बिरादनो
हला होनना बुङोब्ला गोबां मानसिफोरा मिथिया नाथाय बर'नि गुबै ओंख्रि होनना जायो ओंख्रि जाहैबाय अनला बेबो जोंनि जिआइटेक मोननाय बर'नि जेथेक मोनै दाउ अनलायाबो बिदिनो माइरंनिफ्राय सोमजियो मा माइरंनिफ्राय बानायो आरो अनला अनलाखौहाय अनलाखौ जोङो गाहेन उवाल गाहाय नवालावहाय जोङो सौना लाग्रोयो गुन एखेबारे मिस मिस मिस मिस। बेफोरबायदि ओ जालायलायनाय आराम सोम माबानानै सोमनानै जों देनानै लाग्रोयो। ओमफ्राय बेनि उनाव जों मा खालामो दाउफोरखौ जो एवनानै ला संग्रोयो बिनि उनाव जोङो दैयावहाय ग्लाब ग्लाब फुुंदु गुदुं दैयावहाय जोङो बे अनलाखौहाय होयो आरो बे ओ देग्लिनाय अनखौहाय अन होननानै बुङो बर'आव देग्लिनाय माइरंखौ अन होननानै बुंङो बेखौहाय जोङो देग्लिनानै दै गुदुं गुदुं दैयावहाय दै माबाखौ होयो आरो अनखौहाय ओमफफ्राय ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै जों बे एवनाय दाउखौहाय ओ दैयावहाय होस'नो आरो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ नोंथाङाबो जागोन जाखा औ थायो औ बर'नि ओंख्रि हिसाबै बेबायदिनो आरो बर'नि मुंदांखा
जायो बेबो मोनसे ओंख्रि
औ मुंदांखा ओंख्रिफोर जाहैबाय बेफोर नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जेरेखम सबाय दहय होननाय बायदि जोङो सबायाइजों दाउजों सबायाबो बेबायदिनो जोंनिनो बर'निनो मोनसे मुंदांखा ओंख्रि दाउ आरोबा साम' साम' होनबाथ' गोबां मानसिफ्रा हारसाफ्रा सामु'ख होनना बुङो नाथाय जोंनि बर' साम' होनना बुङो बेखौ जोंनि आइजोफ्रा दैमानिफ्राय बा दैनिफ्राय गुरनानै लाना फैयो बा जोंनि माबाफ्रा आबौ आबौमोना गोदोनिफ्राय जेरेखम सारनानैबो मोनबोयो। सारना लाना फैनानै बेखौ बेखौहाय जेनेबा सबायफोरजों जाफैयो आरो
नोंगौ नोंथां नंगौ
बे ट्रेडिसनेल जोंनि बरनि गुबै मुंदांखा ओंख्रिफोर जाहैबाय आरो
औ नंगौ नंगौ
ओ बिदिब्लाथ नंगौ बिदिब्लाथ नोंथां जोङो माखासे मैगंजों लोगोसे बरनि मुंदांखा ओंख्रिफोर आरो जों माबोरै माबोरै जायो बेफोरनि प्रसेसखौबो नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो हाबाय आं आरो बे दसे समनि गेजेराव बिराद ओ माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जाबाय दा समाबोथ जाबाय बिनि थाखायनो नोंथांजों दसे सम सावरायनानै गोजोननाय मोननानै
आंबो नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि ओनसोलनि बागै नोंथांङाबो जोंनि बर'नि सोमोन्दै खोन्थाबाय बा बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनथोंसै होनबा नोंथां उननि समावहाय बिदिनो औ रायज्लायबावनोसै मालाबा।
नोंथां
जागोन नोंथां औ दे नोंथां गोजोन्थों